हेलौ
औ नोंथां हेलौ।
औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायथि जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथां गोजोन हामलायथि।
जों दा सायख'ना लानाय आयदानि ओम आयदा हिसाबै जों दा सोलोंथायनि बागै सोलोंथाइनि बागै फंनैसो नोंथांजों राय्लायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन।
औ नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै फंनैसो एसे बुंफोरथि होनो हागोन नामा? सोलोंथाइ लाब्ला माब माबोरै सोलोंथाइ लानांगौ माबोरै सोलोंथाइ लाबा मा जायो बेफोरनि बागै फंनैसो।
औ नोंथां हागोन। अ। सोलोंथाया जाबाय जोंनि ओ-साफ्रोमबोनि जिउआव ओ-सोलोंथाइ होननाया थानांगौ मानोना सोलोंथाइ। थायोब्ला। जोंनि ओ-जिउआ सोरां। ओ-सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोंङो ओ-गोबां सोलोंथाइ दं आरो। जेराव जों खामानिनि बाग गै बा ओ-फरायनायनि बागै
औ।
गोबां रों- रोंनो ओ- रोंथिखौनो जों सोलोंथाइ होनना बुङो आरो। ओ-सोलोंनांगौखौनो जौ जों बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ फरायनाय जेराव ओ-जोंनि जिउआव ओ- फरायनाय होननायाव थानांगौ आरो मानोना ओ-गोदोनि दिनाव सोलोंथाइ होना सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाबो बुजिनो एबा मिथिनो थाङामोन आथिखालाव आरो। सोलोंथाइ होनाया थाबाथारनांगौ आरोना जोंनि जिआव एसेबाबो। ओ जों सोलोंथाइ थायोब्ला जों जिआव ओ-गासैखौबो गासैखौबो माबा ओ मोननो हायो बा सोलोंनो हायो आरो। आरो मिथिनोबो हायो।
औ।
जों सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव बिदिनो गोबां खामानि बा गोबां ओ सिनाय मोनि लामा बा माय ओम बायदिसिनाफोरखौबो जोङो मिथिनो मोनो आरो गोरज्लै गोरलैयैनो आरो ओ सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जों ओनदैनिफ्रायनो सोलोङो आरो जेराव जोङो बा द' बोसोरनि ओ बोसोरावनो जोङो फरायसालियाव सोलोङो आरो सोलोंनानै जों गियान मोनो गियान मोननायखौ जोंङो ओ गोसोआव लानांगौ। जेराव जोङो। सोलोंथाइया जेरै सोलोंनाय एव सोलोंनाय आरो गोसोआव लानाय। फोरोंनाय जेराव जों फोरोंनायखो जोंखौ ओ फोरोंगिरिफोरा फोरोङो।
औ औ
फोरोंगिरि गैयाबा जोङो सोलोंथाइखौ मोजाङै मोननो हाया।
औ
बिदिनो गोबां गोबां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना सोलोंथाइखौ लानानै जोङो ओ गोग्गानो माबोरै जों गोग्गानो हायो?
औ औ हागोन सोलोंथाइाथ' मोनसे जोंनि जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आयदा। बे नङाब्ला जोङो बे नङाब्ला जोंनि जिउ खुंनायाव जोबोर उम जोबोर। खस्थ' एबा जोबोद दुखु दुखुनि बागै उम दुखुनि उम। उम दुखु उम औ औ दुखुनांथाव बुंनो हायो। ओम आरो बेफोरजों लोगोसे जोंङो सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानानै जोंङो ओ गोजौ थाखोसिम दावगालांनो हायो जेरै दानि जुगाव थ' सोलोंथाइ नङाब्ला जेबोआनो जाखाला ओम बेनि थाखायनो जोङो जोंनि थाखाय सोलोंथाइया गोनांथार ओम जोङो ओम जोङो सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ औ उन्दै समनिफ्रायनो लानांगौ जायो मानोना जोंनिया ओम जोंनिया सोलोंथाइया ओम ओम गुबुन गुबुन जायगायावनो जा गुबुन गुबुन खामानियावनो जा गुबुन गुबुन बिजनेस मावनायावानो जा बेफोर बेफोराव बेफोराव मदद होयो ओम जायखौ औ ओम जायखौ जोङो बाहाय ओम
नांगौ बायदि बाहायनो हायो आरोना नोंथां
बायदियै बहायनो हायो उम आरो जोङो उम आरो जोङो उनदै उम आ रो जोङो आबाद माव आबाद मावनायावबो जोङो सोलोंथाइ नांगौ जायो जेरै माबायदि नांगौ जायो होननानै बुङोब्ला ओम जोंनिया आम आबाद मावनायाव ओम जोङो जिहेथु नांगौ मुवा नांगौ मुवा ओम नांगौ मुवा उम आम मैगंआव होनो थाखाय मैगाव होनो थाखाय उम मैगंनि मुं मैगंनि थं मैगाव ओम मैगंआव ओम जेसेबां मुलि होनां बेसेबां मुलि होनांगौ बेसेबां मा होनांगौ जोङो बेफोर फोरखौ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो बेफोरखौ होनो हाया उम बेनि थाखायनो जोङो बेनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो ओ आरो जोङो उम आरो जो ङो दावबायनायफोरावबो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो मानोना गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जोङो जोंनि हारिनि जोंनि हारिनि राव हारिमुखौथ' बुंजोबनो हाया गुबुन हारियाव थांनानै गुबुन भाषा गुबुन उम गुबुन लिर नाय गुबुन फाव गुबुन ओम गुबुन आयदा बिफोरजोंसो बेफोरजोंसो सोलिलांनांगौ जायो ओम जोङो बेनि था औ जोङो बेनि था खायनो जोंनो सोलोंथाइआ गोनां नोंथाङाबो बेफोरबायदि बेफोरबादि सानो नामा जेरै उम जेरै सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो मानो नांथारगौ जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओम सोलोंथाइखौ जोंनि जिउआव नांथारगौ होनना बुङोब्ला मानोना आथिखालनि जुगाव ओ सोलोंथाइ नङाब्ला सोलोंथाइ गैयाब्लानो ओ जेरावबो उदाया जेराव जोंनि जिउआव थाइ गैयाब्लानो जोंनि जिउआनो खोमसि
औ औ
बुंनो थाङोब्ला ओ गोदो गोदायनि जेरै सुबुं आबै आबौमोना जेराव दा ओ सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो जेराव दा गोदाव सोराव बा सिरि सिरि जों सिखोमा जायो बा थगाय जायो जेराव गोरों गोराफोरजों गुबुन हारिफोरजों
औ औ
बेनि थाखायनो जोंनि जिउआव सोलोंथायाइया थाथारनांगौ आरो आरो जों सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोंनि बे फरायनाय बास ओ फरायनायनि बागै सोलोंथाइ लानाय बेखौल जोङो सोलोंथाइ होननाय बुंनाय जाया। ओ मानोना सोलों थाइ होनना बुङोब्ला जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि खामानि थायो बेफोरखौबो सोलोंनांगौ बेखौबो सोलोंथाइ होनना बुङो। जेरै ओ सि दानाय बा ओ माइ गायनाय हालेवनाय गुबुन गुबुन ओंखाम संनाय गुबुन गुबुन आरो ना बेफोरखौ जोङो सोलोंनांगौ गोनां जायो मानोना मानोना जों ओ जों आदार जायोब्ला जोङो आदार जानायाव जोंनो ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जों रोंथारनांगोन नङाब्ला जोङो उखैनानै थानो गोनां जागोन
औ औ।
आरो जों सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला ओ बेफार फालांगिरि खालामनायखौबो जेराव जों सोलोंनांगौ गोनां जायो बा ओ फरायनानै एसे एनै मोननाय गुनफोरखौ जों बाहायनांगौ गोनां जायो आरोना बेफार फालाांगिरि बेनि थाखायनो जोंनि जिउआव सोलोंथाइ होनाया थाथारनांगौ
औ औ।
आरो ओ गोदोनि दिनाव जों सोलोंथाइ गैयैनि थाखायनो जों गोबां थगायजा थगायजाबोदों बा बाथ्रा खो था बा खामानियानो जा बा जायगायानो जा गोबां सिखोमा जाबोदों आरोना जोङो गोदो ओ जेरै दा दाबो जेरै आबै आबौमोना ओ जेरै दा रोङा थिग बेबायदिनो ओ दानि जुगावबो खायफा खाय फाया बिदिनो जाम्बा जाम्बि जानानै दं गुबुनजों बिदि थगायजायो। बेनि थाखायनो जों ओ जेसां हायो एसांनो सोलोंथाइखौ लानानै जोङो दावगानो दावगानांगौ ओ बिब्दिनो ओ गुबुन गुबुन हारिफोरा बिदिनो सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय जोंखौ ओरै ओ साग्लोबनो बा गाग्लोबनो थाखाय नाजागासिनो दङ। ओ जों जेराव ओ जों दा ओ जेरै एसे एनै सोलोंदों थिग बेबायदिनो जोङो आखा खालामो जे ओ इयुनाव जोंना जों दावगालांनो हाथो। गोबां दावगालांनांगौबो ओ मानोना जों गुबुननि आइ थि सिङाव थानोबो ओ रै ओ हाया। मानोना जों जोंहाबो एसे सोलो मोननांगौ आरोना सोलों थाइ लानानै। औ नोंथां। ओ नोंथाङा ओ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा ओ बेसांयालागै ओरै सोलोंथाइ लानाय बा न'खराव सोलोंथाइ लानाय साबैसे दं?
औ जोंनि जोंनि न'खराव सोलोंथाइ लानाया उम सानै दं उम बेनिफ्राय बेनिफ्राय उम सोलोंथाइ लानानै जोङो मा मा खालामनो हायो आरो मा मावनो हायो बेनि सोमोन्दै आङो फंनैसो बुंनो सानदों। सोलोंथाइ लानानै जोङो मे उम सोलोंथाइ लानानै जोङो गुबै महरै जोङो उम सा ख्रि साख्रि बाख्रि मावनो हायो सा ख्रि उम साख्रि मावनाय बिजनेस मावनाय बेफोरखौ जोङो जोबोद मोजाङैनो सोलोंथाइ उम सोलोंथाइ लानानै जोङो मावनो हायो उम बे बेजों लोगोसे
औ नोंथां थारैनो नंगौ।
उम बेजों लोगोसे जोङो उम सोलोंथाइखौ सोलोंथाइखौ लानानै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव बेरायहैनायाव जोबोर मुलाम्फा होयो।
औ नोंथां थारैनो नंगौ।
ओ
जों जोंनि जिउआव सोलोंथाइ थायोब्ला जोंनि जिउबो सोरां जायो। थिक बेबायदिनो सोलोंथाइखौ जोङो लाथारनांगौ। आरो इयुनावबो बिदिनो जो जों सोलोंगोनबो आरो फोरोंगोनबो बिदिनो जों सोलोंथाइनि बागै जों बिदिनो दावबाय दावगा लांनांगोन आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ बेफोर थारैनो नोंगौ।
दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां।
औ नंगौ जोंहा दा समाबो जाबाय औ आंबो मिजिंथियो नोंथांखौ। उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै।
औ गोजोन्थों नोंथां।